नोंथां औ नोंथां।
गिबियावनो सानजौफुनि गोजोन। हामलायनायखौ नोंथांनिसिम गिबियावनो जासेहर गोग्लैनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय
दा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय। माने आं आसामनि दैबाना। बेनि सायाव माने एसे फोरमायनो सानदोंमोन आरो नोंथांनि सेराव नोंथाङा एसे फ्रिब्ला माने सम होजागोन माने।
औ सावरायजागोन दे नोंथां आं ओरैनोसो दंखायो।
दा आसामनि दैबाना होनब्ला माने गिबियावनो दैबाना। बे दै बानाया मिथिंगायारि सम्पद नाथाय। जों बांसिनै नुनो मोनो जे दैबाना जाब्ला जोंनि थाखाय। जोबोद खहा गोनां मानोना दैबाना जायोब्ला जोंहा जेरै आबाद मावनायफोराव जुदि दैया लोमनानै थाबाय थायोब्ला अब्ला बै आबाद मावनाया माने गाज्रि जालांजोबो। दा बिदिनो दै बानाया एसे गोबां आरो बिनिख्रुइ बांद्रायबो जानाय नुनो मोनो सुनो जानायखौ नुनो मोनो दा बेजों लोगोसे दैबाना हान्था मेलानि बिथिङावबो जोंहा गोबां नुनो मोनो जेरै लामा सामाया दैबाना जायोब्ला लोमनानै थायो नङाब्ला बायख्रुबो दा बिब्दियाव जोंहा खायसे जेरै फरायसाफोरा स्कुल कलेजाव थांनो थाखाय जोबोद गोब्राब जायो मानोना दैबाना जाना थायोब्ला जोङो बारनो हाया। दा बिब्दिनो जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखायबो जोङो गारि मथर। मटरजों थाङो नाथाय बै लामाया जुदि दैजों लोमना थायोब्ला अब्ला जों माने थांनो हाया दा बिदिनो जेरै हाजो हायेनफोराव जुदि दैबाना जायोब्ला अब्ला बै दैबाना जानायजों लोगोसे बिनि हाफोरा माने गिसिखाना थायो बे गिसि खाना थानाया माने समजों लोगोसे बे हाया माने खुरखाबोयो दा बे खुरखा बे बोनायनि जाहोनानो जादों बै हाजोफोरनि सिंफोराव न'खरसे न'खरनै न'फोर लुनानै थायो खायसे खायसे सुबुंफोरा दा बिब्दि बेलायाव दैबाना जानानै थानाय जे बै हा गिसिया माने लासैनो खुरखाबोयो माने सुबुं थानायनि न'खरसिम दा बिब्दियावबो फोरा गोबां गावनि जिउखौ खहा खालामनो गोनां जादों दा बिब्दिनो जेरै दैबाना जानानै जुदि दैमाया बांद्राय उसि फालाव फाववोब्ला अब्ला जोंनि जेरै जाहाज जेरै दैयाव खारग्रा जाहाज बुङो बेखौ दा बैफोरखौ जोङो खामायनो थाखायबो गोबां गोब्राब जायो मानोना जों जुदि गुबुन जायगायाव जेरै जानाय आदार बिब्दिनो गोबां माल बुस्थु जोंहा हैनो खामानि थायो दा बि बिदियाव जोंहा दैबाना जानानै जुदि थाबाय थायोब्ला अब्ला जोङो नाव एबा जाहाजजों जोङ थांनो हाया। दा बेनि लेखायावबो गोबां सोंखारनायखौ नुदों आरो नोंथां दा दैबाना जानाया गुबै जाहोनानो जादों माने ओ जोंनि आबहावाखौ माने मोजाङै लाखियैनि थाखाय मानोना
औ
जोंनि जुदि आबहावाया मोजाङै थायोब्लासो माने जोंनि मिथिंगायारि सम्पदा माने ओ मोनसे जायगायावनो थि थागोन जेरै जोङो दंफां लाइफां दानफायनायखौ जोङो खम खालामनांगोन आरो जुदि दंफां फांसे जोङो दानफायोब्ला जों बेनि गेजेरावनो फांसे दंफां गायना होनांगोन अब्लानासो फांसे दंफां दाननायनि उनावबो माने फांसे दंफाङा जोनोम मोनफिनो बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफां दाननायफोरखौबो बन्द' खालामनांगोन मानोना बैफोरनि जाहोनाव जोंनि जे अक्सिजेन जों हां लानाय बेफोर माने खम जालाङो दा बिब्दिनो अक्साइड मोनबाय थायोब्ला अब्ला जोंनि बुहुमनां दुंथाया माने थि जायगायाव थाया बिब्दिनो जेरै सुनामि बुङो बैफोरो माने जाखांनो हमो आरो नोंथां दा बिब्दिनो दैबाना जानायाथ' गोरलै बाथ्रा मानोना खायसे खायसे जायगायाव दैबाना जायोब्ला खहा जानायनि अनगायै माने मुलाम्फाबो जायो बैफोर जाहोनानो जादों जेरै थायसे जायगायाव खोबसेबो अखा हायालासिनो थानानै माने खरान हा जानानै थायो बैफोर हाफोराव जुदि माब्लाबा समाव मिथिंगायारि जाथायजों लोगोसे जुदि दैबाना जानानै सोमजियोब्ला बैफोर खरान हाफोराव माने गुबुन गुबुन जायगानि जेरै हासारफोरा फैदेरनानै बै हायाव ओ मिलाय देर माने माने बे हाखौ मोजां खालामनानै होयो आरो माने जाय हायाव जुदि बिफां फांसेयानो गायामोनब्ला आबाद मोनसेयानो जायोमोनब्ला अब्ला बै दैबानानि गेजेरजों माने जोङो हाखौ हासार गोनां जानाय नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जोङो दैबाना जानायाव जोङो बांसिनै खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो मुलाम्फा जानायनि थाखाय दा बिब्दिनो दा जोंहा हान्था हान्था मेलानि सायावबो गोबां खहा जायो दैबाना जायोब्ला आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दैबाना जाबाय थायोब्ला जेरै खाथियाव जुदि दैमाफोर दोङोब्ला अब्ला बैफोर दैमानि दैया माने जोंनि थानाय न'सिम फैनानै जोंनि जिब जुनारफोरखौ खहा खालामनो हागौ दा बिब्दिनो जोंनि खाथि खालायावबो दैमा थानायलाय बैफोर माने दैया दुंखांनानै माने जोंनि न' फारसे फैनानै माने जोंनि जेरै दाउ अमा बैफोर बिर बिरनो रोङा नालाय दाउ अमाफोरा माने खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ नोंथां औ
दा बिब्दिनो जोङो बुंबाबो ओ बुंजोबनो हाया बेफोर जाथाय जानायफोरखौ मानोना बियो मिथिंगायारि जाथाय बियो रावनिबो बाथ्रा मानिया गनि गोसो बेखौनो बियो हायो आरो दैबाना जानायखौ जोङो हमथाना लाखिनो हाया मालाबाबो मानोना दै दै बानाया माने गावनि लामाखौ गावनो थि खालामो दा बिनि गुबै जोङो बेखौ दैबाना जानायखौ जुदि जोङो जुदि थि जायगायाव लाखिनोब्ला अब्ला जोङो मिथिंगायारि सम्दखौ जोङो मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन आरो नोंथां
औ
बिदिनो नोंथांनि जायगाफोराव दैबाना जानानै माबायदि खहा जादों बे खहा जानायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदों आंनो
औ नोंथां दा नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय दैबानानि बागै आंबो दा नोंथांनो एसे एसेबाबो आं नोंथांनो दैबानानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानबाय
दा जोंहा गिबियावनो बुङोबा जोंहा आसामाव गोबां दैबाना जायो दा जोंहा जोंनि आसामाव मोननै बोथोरा मोननै हिसाबै सोलायबाय थायो दा जेरैहाय गोजां बोथोर आरो बेबायदि दैज्लां बोथोर बेबायदि सोलायबाय थानायनि जाउनाव जोंहा जाय मेसें बोथोर बा गोजां बोथोर बे समावथ' जोंहा जेबो दैबानानि बे बेफोरबायदि जाथाय बा बेफोरबायदि जेबो खहा जाया नाथाय बुंनो थाङोबा जोंहा दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां दैबाना जायो जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा जों दैज्लां बोथोराव जोंहा अखानि दिन बा अखा हानायनि सम आरो दा बेयाव गोबां बिबांनि अखा हायो बेनि थाखायनो जोङो हाजो बायदिसिनानिफ्राय फैनाय दै माखाया जोंनि दैमा बेबायदिनो जाम्फै बेबायदिनो जोंहा फोथार बायदिसिनाफोराव जोंहा लोमसाव फैजोबो आरो बेबायदि हाजो बायदिसिनानि जा अखानि दै गोलैनाय बेफोरो जोंनि हायेनाव बोहैबोजोबो जायनि थाखाय जोंनि जायगायाव जोङो दैबाना जानायखौ नुनो मोनो जोंहा बुंनो थाङोबा जोङो दै बानायाव जोंहा जोबोर खहा जायो खहा जायो होनोब्ला जेरैहाय जों माबा मोनसे आबाद मावनानै दोनदोंमोनबाबो जुदि बे दैया बा बे दैमानि दै फोरा जोंनि बे आबादखौ लोमसावफैनानै बा लोमसावफैयोबा जोंनि बे आबादा गासैबो खहा जाजोबो आरो बेयाव जोङो जेबो फिथाइ बा गोदै फिथाइ मोननो हाया आरो बेनि थाखायनो जोङो बुंनो थाङोबाथ' जों बांसिनानो जों दैबानाजों जोंहा बांसिनानो खहा जायो जेरैहाय जोङो दैमा जोंनिखै गोजौ जेनेबा हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय जे दैमा बेयो जोंनि बे गामि ओनसोलनि न' खाथि खालाजोंनो बोहैलाङो बे न'खाथि खालानि जेनेबा हाब्रां जा बायदिसिना बेफोरबायदिखौ जोङो गोबां खुरख्लानाय बा हाब्रां गिसि खाहोनायखौ गोबां नुनो मोनो आरो जायनि थाखाय जोंनि न'खर बा बेबायदिनो माबा मोनसे बिफां लाइफां बेबायदिया खुरख्ला जानानै बा न'खर बायदिसिनाफोरा खुरख्ला जानानै थेर बेथेर जालाङो आरो बेनि थाखायनो जोङो गोबां खैफोदाव गोलैनांगौ जायो जायनि थाखाय जोङो दैबानाजों जोङो आलाय सिलाय बेबायदिनो ओंखाम दै गैयि राननांगौ जायो जोङो थांनाय बोसोर फोराव बुंनो थाङोबा सिगांनि बोसोरफोराव जोंहा गोबां खहा जादों बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा गावनि न'फोरखौ सिलिंखार खालामजानानै बा गावनि न'फोरा बेबायदिनो खुरख्ला जानानै सोरनियाबा बेबायदिनो दैनि सिङाव थानानै बेबायदिनो जाग्रा जामुं जेबो मोनजायाखै आरो बेबायदिनो थाग्रा न' बायदिसिना जेबो गैयै जादों जाय जायगायाव जों बे गावनि जिउखौ बासायनानै जाय गोजौ जायगा बेयाव थाफैनानै बिसोरो प्लास्टिक बायदिसिना लुनानै बेफोरबायदियावनो थानो गोनां जादों आरो जानो थाखाय बो थिसे ओंखाम बेफोरबायदि गैयि राननानै थानो गोनां जादों बेफोरबायदि आरो दा बुंनो थाङोबा
जोंहा आसामावनो गोबां दैबांनि दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जायो दै बानायाव बुंनो थाङोबा बांसिनानो बेबायदि हाब्रां खुरखानाय बा बबेबा आबाद फोथाराव लोमसावनाय बेबायदि जायो आरो दा दा आसामनि बुङोबा जोंहा गुवाहाटि बायदिसिनायाव बांसिनानो एसे बिबांनि अखा हायोब्लाबो जोंहा बांसिन लोमसावनाय बा लोमनायखौ नुनो मोननाय जायो जायनि थाखाय ओ बै गुवाहाटि बायदिसिनानि जा ला लामा राजा लामा बेफोरो ओ‌ लोमसावजोबो आरो बेयाव बेफोरबायदि मानो जायो होनोब्लाथाय जोंहा ओ बेयाव मानसिनि बिबाङा गोबां जाबाय मानसिनि गोबां जानाय लोगो लोगोनो बेयाव गोबां न' बायदिसिना गोबां बायदिसिनानि बेफोरबायदिनो गोबां बुरजा बिल्डिं बि बेफोरबायदिनो न' बां जानायनि थाखाय मोनफ्रोमबो हाखर हाला जेरैहाय बोहैलांग्रा दै लामा द्रेन बेफोरबायदिया होथेजाजोब्बाय आरो बेफोरबायदि होथे जानायनि था खायनो जोंहा एसे बिबांनि अखा हायोब्लानो गासैबो दैयानो बोहैलांनो थाखाय लामा मोना जायनि थाखाय बिसोरो जायगायावनो थानानै लोमनो गोनां जायो बा बुंसारनो गोनां जायो बेबायदिनो जोंहा थांलाय फैलायाव हान्था मेला बा बेबायदिनो बबेबा मोनसे जायगायाव बा हस्पिटाल बायदिसिना थांनायावबो जोंहा बेबायदिनो थांनो हाया जायो आरो दा सोलोंथाइनि बि थिङावबो बुङोबाथाय जोंहा गामि जायगायावथ' बेफोरबायदि गोबां ओ जानायखौ नुवा नाथाय जोङो बुंनो थाङोबा गाहाय जायगाफोराव बा बेबायदिनो दै बिलो बायदिसिना थांनाय जायगाफोरावबाथाय ओ दै दैफोरा लोमनो थाखाय एसेयावनो खाबु मोनो आरो दा हा जो जायगाफोरावथ' बेफोरबायदिखौ खम नुयो ना नाथाय हाजो जायगाफोरावबो गोबां बिबांनि हा खुरखानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जों बुंनो थाङोबा सोलोंथाइ सोलोंथाइया जोंहा दा ओ जाय जायगायाव दैबाना जादों बैबायदि जायगायाव जोंहा लामा सामायानो लोमसङाव जोबनानै बा लोमथे जोबनानै थायो
जाय जायगानिया फरायो बा बै जायगा गा मिनिया थाङो बेफोरबायदि ओ फरायसाफोरा जोंहा थांनो थाखाय लामा गैया जायो आरो खायसे बायदि जायगायाव जोंहा जेरैहाय स्कुल कलेज बेफोरबायदियानो लोमनानै थायो आरो बेबायदि लोमनानै थायोब्लाथाय जोङो स्कुल कलेज बा स्कुलाव थांनो थाखाय जेबो राहा गैया जायो जोंहा बेफोरबायदि ओ दावगानाय बा जौगानाय जेबो ओ दासिमबो जायाखै जेरैहाय जोंनि
जा स्कुल कलेज बेफोरो बिल्डिं बायदिसिना जायाखै आरो बिल्डिं